औ
औ मोजाङैनो खोनाससिनोना नोंथां सिमां गिबियावनो मानाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय
औ जागोन आंनिसिमबो
जोंनि बर'नि ओ जोंनाव आङो बर'नि गाब गानायनि सोमोन्दै रायजलायनो सानदोंमोन बर'फोरा जोंनाहाय गोदो माबायदि गाब गायोमोन बेनि सोमोन्दै खुन्दुंफोरावहाय माने माबायदि गाब साबखायोमोन बेनि सोमोन्दैं नोंथांजों सावरायनो थांदोंमोन सावरायजागोन ना
औ साबरायनो हागोन दे नोंथां
औ दा जोंना गाब गानाय होनना बुङोब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गाव गावनो आखाइजों मावबोखानाय बियो एसे दा गोदोहाय बर' आइजोफोरा गावबा गावनि बुनाय खुन्दुआवहाय बायदिसिना गाबखौनो मिथिंगानिफ्राय मोननानै बिफां बिलाइ फिथाइ सामथाय फोरखौ देग्लिनानै खुन्दुुङाव गाहोनो रोंगौमोन आरो बे बर'फोरा गावनो गाब दिहुननानै रोंनाय गाबफोरानो जादों गोसोम गोजा मुगा मैफ्रायाइ बायदि रोखोमनि ओमफ्राय बेफोर गाब फोरनि गेजेराव गोजायानो मोदान सिननायमोन
औ
बेनिखायनो मोदान होनांगौ जानाय आ रो गोथार हाबायाव बाहायनाय गानग्रा जोमग्रा सिफोरखौ गोजा गाबनि आरो आगरगुखौ गुफुर गोसोम मुगा गाबजों एरोमोन
औ औ नोंथाङा औ खोनादों दे होनगासिनो होनलां
गानाय हाबाया जोबोद गोब्राबथारमोन आरो थेवब्लायबो गोदोहाय बर' आइजोफोरा जोंनाहाय गावनो रोंखा राखामोन जाय गोजा गाबाव समाव आरो जगारखौबो बांसिन गोनां जानायमोन आरो माने गोजा गाब जि होनाय जायो बे गोजाव गाबाव बांसिन ज गार गोनांखौ जगारा बांसिन नांगौ जायोमोन आरो जेरैहाय लावख्रिं आमलाय बिलाइखौ देग्लिनानै फेसेवनानै बेखौ दैयावहाय माने इन्दि खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानै सानबा गाहामनि उनाव जु रुनानै गोसोम गाब जाखांहोनो हायोमोन बिदिनो जेनेबा जोंनि गाब होनायनि बे जे रोखोम बा जि गाबहोनायनि बे लामायाहाय एसे जोंनिया मामोन गोब्राबमोन आरो खोनादोंना नोंथां औ औ बेनि अनगायैबो गोजा गाबनि थाखायबो बे एखे खान्थिखौनो बाहायोमोन आरो नाथाय गोजौआव मख'नाय माने फिथाइ बिलाइफोरजों लोगोसे फैरा बिलाइ होदेरनानै गोमो गाब गाखांहोग्रोनो नांगौमोन आरो अब्लासो जों गोजाखौ गाहोनो हायोमोन ओमफ्राय बेनि उनावसो देग्लि नाय माइ जेथिजों गोमो इन्दि खुन्दुंखौ सोमना दोननानै सानबासोनि उनाव रुदबनानै बोखांनांगौमोन आरो औ खोनादोंना नोंथां अब्लासो माने जों गोजा गाबखौ मोननो हायोमोन बेबायदिनो फैदा बिलाइजों माने गोमो गाबखौ जोङो गाखांनानै खुन्दुंफोरखौ खान्थाल मादा थैख्रि मादानि गुन्द्राजों मुगा गाब गानाय जायोमोन आरो
औ
ओमफ्राय बेफोर गाबफोरखौ बानायनायावहाय एसेबां रां खरसाबो गैयामोन मानो होनना बुङोब्ला बे थ'जोङो सोलो बोलो बाहायनानै जोङो मा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मोन नालाय दासो बायदिसिना रासायनारि बायदि मुवा बाहायनानै बिराद रांखान्थि बाहायनानै दाना गाबखौ होनाय जायो नाथाय गोदोथ' बि दि नङामोन गाव गावनो सम होनानै खस्थ'नि गेजेरजोंहाय मिथिंगानिफ्रायनो बेफोर खौ बानायनानै लानाय जायोमोन आरो। दा आरो बायदिसिना जिराद दै आरो बिनि अनगायैबो माने बायदिसिना जिराद दै सम। मानथि थ ज फखा नङाब्ला बेफोर गाबखफोरखौबो मोजाङै माने जाखांहोनो हायामोन आरो। मानो होनबा बेखौ बानायनायनि थाखाय जोंहा माने गियान नांखागौन बेसेबां जखानि जिराद नांग दै नांगोन बेसेबां जखानि माने मा मा जिरादफोर नांगोन बेफोर खौ खौ जोङो लाग्रो लाग्रोनांगोन बा मिथिनांगोन बेनि स सोमोन्दै। हब्लासो गाबखौ मोजाङै मा होनो हागोन आरो। जेरैहाय दौदिनि आनो खेराइ मोसाग्राफोरनि दख'नायाबो माने गोजा गाब गानायमोन जेरै इन्दि खुन्दुंजों दानाय खासेव बिखा खांख्राइ बिखुं मगदमा बि फिथाजों दला गराइ मैदेर साल दंफां आरो। आगर गोजौ गाहाय फारनैथिंबो एरफबजोबनायमोन दा बुंनो था थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्राय। बेनो रोखा राखा बिसोरो माने गाब गानायाबो गो दोनो गाव गावनो आखाइजोंनो। माने रोंखा राखा खा नालाय गावनो मिथिंगानिफ्राय। हमनानै दानानानै लानो हायोमोन। आरो बेनि अनगायैबो गाब गानायल' नङा बे। हिसानसालियावनो गावनि गानग्रा जोमग्रा। खौबो गाव गावनो दानानै लायोमोन आरो जों आइजोफोराहाय। बिदिनो जोंहा गाव बर हा। उनिनो गावबा गाव गाननाय जोमनाय दंखङो जों ज जोंनाव। बर' हारियावहाय दखना गानो। लोगोसेनो हौवाफोरनियाव जोंना गामसा। आरो जोंना मोनसे बर' हारिनि गोख्रों सिनायथि आर'नाइ दङ बे आर'नाइखौ। बो जोंहा गासैखौबो जोंना माने मा गाव गावनो बर' आइजोफोरा दानानै लायोमोन आरो। खोनादोंना नोंथां जेबोथ' उसुबिदा जायाखै खोनानायाव। औ औ बिदिनो। जोंना माने गाव गावनो दानानै लायोमोन लोगोसे जोंना आंथ' बुंलांनाय बायदि जोंना बर' हारिनि दख'ना गामसा बेफोरनो जोंनि सिनायथि बेफोरखौनो दानानै जोंना गानोमोन गावनो खुन्दुं लुनानै गाब होनानै लोगोसे आंखौ बर' हारिनि बागै नोंथांनो नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि धोरोमफोरनि बागै मिथिगौ ना।
औ मिथियो।
आं एसे खोन्थाना होबावनोसै नोंथांनो जोंना बिदिनो दङ मोनसे बागुरुमबा फोरबो बे जोंना बैसागु जुदि बागुरुम्बा नङा बैसागु फोरबो गोरोन्थि जाबाय निमाहा बिहरदो नोंथां। जोंना बे बैसागो फोरबोखौ खौबो जोंना जोबोर गाजा गोमजायै खुङोमोन हौवाफोराबो गामसा बिदिनो। आरनाइ हिनजावफोराबो दख'ना बायदि रेगे रेगा गोमो गाबनि दख'नाफोर गाननानै जोंना मोसा मोसायोमोन। रंजायोमोन आरो गाजा गोमजायै दा आङो एथबां गोबां बुंला आं नोंथांनि। माबाफोर खोनासंनो लुुबैदों दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सान्दोंबा आंनो। एसे बरनायना होनायसाइ।
दे आङोहाय दा नोंथांनि सिगाङावहाय बर'नि। जानाय जेरै नारजि ओंख्रि बेनि बागै खोन्थानो सानदों जेनेबा जों बर'फोरा जों बर'फ्राहाय जेनेबा नारजि ओंख्रिखौ जों गोदोनिफ्रायनो दासिम जाबाय थायो आरोना ओ बेखौहाय जोङो मारै बानायनाय जायो मारै मोननाय जायो नारजिखौ जों सिगाङावनोहाय नारजि नारजि खौ जेनेबा फाथो फाथो बेगरखौ जेनेबा हालेवनानै फोनानै जेब्ला सिम देर गोन जेनेबा बे बिलाइआ खाजानाय जागोन गोजौ जागोन बेखौहाय खानानै जोङो फोराननाय जायो मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जोङोहाय बेखौ बस्थाफोरावहाय खाथुमनानैहाय दोनो दोननाय जायो जेब्लानिया रानगोन मोजांङै गोबाव जायो जेनेबा बोसोरसे से बोसोरसो दोनबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो जानायावहाय बेखौहाय जोङो जेब्ला जागोन अब्ला हाननानैहाय जेनेबा अखानायै फुंफ्राव जायोबा जों मोनाफ्रावनो बेखौ सोमनानै दोनखानाय जायो आरोना बेखौ सोमनानै दोननानै जेनेबा जेब्ला फुं जागोन अब्ला बेखौ जेनेबा सुबाय सोरबा सोरबा रुयो आरो ना ओमफ्राय जेनेबा बांसिन नार्जि ओंख्रिखौ माजों सा सङो सोरब सोरबा बेदरजों सोरबा नाफामजों जायो बेखौ संनायनि सिगां रुखांनानै सुबाय ओमफाय बिखौ जेनेबा नाफोरजों संबा जेनेबा बेदर बेफोरजों संबा एवगोरानै लाबाय होसोनबाय बेखौ खारदै होनाय जायो बे खारदै होनानै संनाय जायो जेनेबा साग्लिनानै मोजां साग्लिनानै जेनेबा बेखौ मा होनो मिस एबा जानायाव जेन'बा मोजां जानायनि थाखाय दुलु दुलु खा खालामनाय जायो जेनेबा बिसोरखौ दालि खाथाजों साग्लिनाय जायो खारदै होनानैहाय होमबा खारदै होनानै साग्लिबा बियो आराम लुयो आरोना दोलो जायो जानायफ्राव मोजां जानायनि थाखाय ओमफ्राय बे जों जेब्ला
जेनेबा नारजि ओंख्रि जानायाव जेला जों खारदै बाहायो बे खारदैनि बागै आं नोंथांनि खोन्थानो सानदों बे खारदैखौहाय जोङो मा मानिफ्राय मोननो हायो जेनेबा जोङो खारदैखौहाय बेसरनि फ्रायबो मोननो हायो सबायाइनिफ्राय ओमफ्राय थालिरनिफ्राय बो मोननो हायो जेनेबा जों बेसरखौहाय बेसरखौ जेब्ला फोगोन फोखांनानै जेनेबा बेगर खौ मारा होनानै जेब्ला बे बेसरनि साबा गारगोन अब्ला बे गारनायखौ हाय जोङो सावनानै हाय गुन्दै खालामनाय जायो बे गुन्दैखौहाय जोङो आराम सोब माबा दैफोरजों माबा जेनेबा फिथाफोरबायायदि दुलुर दुलुर बानायनानै जोङो दोनो ओमफ्राय बेखौ जेब्ला माबा जेनेबा अनला नारजिफोर संनाय जायोब्ला बेखौहाय जोङो जेनेब आ फसरनाय जायो बेखौबो फसननायावहाय जोङो दो सोरबा सोरबा नारेंखल खल खलथा बिदिफोरावहाय ओमफाय दिंखिया बे साल दाखुमैखौ सिङाव होनानै बे बे खारदै खारदै गुन्दैखौहाय सायाव होनानै दै होनानै फसरनाय जायो आमफाय बेजोंनो खारदैनि बिदैया ओंखारो ओमफ्राय बे बिदैखौनो जों जेनेबा अनला नारजि सबाय ओंख्रिफोराव होनानै
औ औ
बिदिनो बानायनाय जायो आरोना आ खारदैखौहाय बेनि अनगायैबो जों अनला ओंख्रि नोंथाङा मिथिखायोना अनला ओंख्रिखौ
अनला ओंख्रिखौ मिथिगौ मिथिनाया नोंथां गोबां गुबुन गुबुन रोखोम खोमै जानायखौ जायो बेबो जेरैहाय औवा मेवाइजोंबो जायो। जायो थाइगिरजों नाजोंबो जायो बेबोथ' खारदै होनानै नो अनला ओंख्रिफोरबो जानाय जायो बायदिसिना बिलाइ होनानै जेरैहाय दाथ' आथिखालाव खोनानो मोनो खायफ हाय लाइ बिलाइफोरखौबो होदलालाबायनानै जायो होननाय नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां आङो दाहाय अनला ओंख्रिनि बागै नोंनो नोंथांनो खोन्थानो सानदों जेनेबा जोंहा हाय अनलाखौ मारै संनानै जानाय जायो जेनेबा जों अनलाखौ सिगां माइरंखौ सोमनानै लानाय जायो बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो सिगाङावथ' उवाल उवालजोंहाय दे नाय जायोमोन नाथाय दा दा आथिखालावहाय जोङो खौ बांसिन उवाल जोंनि बाहायनायखौ नुनो मोनला मेसिनजोंहाय जेनेबा कारेन्जोंहाय बेखौ गुदै खालामनायखौ नुनो मोनसै बेनि उनाव दिखांनानै लानानै जेनेबा नाफोरजों दाउफोरजों ओमफ्राय मेवाजों सङोबा बेखौहाय सिगांनो जोंनो बेदर नाफोरखौ एवग्रो नानै लानाय जायो बेनि उनाव एवखांनानैबो मोजां एवनानैहाय दै होन -दै होनानै गोदौ होनोनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै गोदौ बेनिफ्राय
उम
बे बिनिफ्राय बे अनला गुन्दैखौहाय होसननाय जायो बे होसनखांनायनि उनाव मोजां जां गोदौ होनायनि उनाव खारदैखौ होनाय जायो बे खारदैखौबो होखांना खारदैखौ होखांनानै जेब्ला खालार गोजा आराम जायो अब्ला अनला ओंख्रिआ
खारदै जेसे बुरजा होयो एसेबां गोथावसिन जायो जानोहाय
खोनादों ना नोंथां। दे बेनि उनावहाय आङो खोन्थानो सानदों जेरै खारदैजों संनाय ओंख्रिबाव बे जाबाय स सबायाइ सबायखौहाय जोङो। ना दाउ बिदिजों जानाय जायो आरोना बे सबाय ओंख्रिखौहाय सिगां जों सबायखौ जेनेबा फोनानै लागोरो -फोनानै लागोरो ओमफ्राय फोखांनानै जेब्ला फोनानै जेब्ला देरगोन फिथाइया रागोन फुनानै बेखौहाय मारा होनाय जायो मारा होखांनायनि उनाव जेब्ला